औ हेल'।
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां?
नै ओरैनो बायजौ जिरायनानैसो आं मोनसे रेस्ट लागासिनो।
औ औ आंबो दं। नै ओरैनो जिरायना नोंथां।
औ फुं सानजफुनि जाखांबायनाा औ मोजां मोजां।
नोंथांलाय जाखांबाय?
औ आंबो जाखांनानैनो जिरायनानै दं।
औ थिगानो थिगानो। आदसा होमबा नोंथा दसे सावरायलायनोसै ना सानैजों हेलौ। हेलौ।
हेलौ
औ खोनादोंना?
औ।
दसे साव औ आंनि आंनि नांथा नांथा जादों नामा नोंथां।
औ एसे नां थादोंमोन दाहाय दे एबार खोनाबाय मोजां औ दे सावरायजायो।
नोंथाङा ओहो नोंथां मा होनदों नोंथां। हेलौ। खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों दे बुं ।
नोंथाङा फ्रि समाव ओरैनो थानो मोजां मोनो ना इदिनो बेरायनो मोजां मोनो।
आंङो ओ ओरैनो फ्रि थानाय समाव ओ होनोब्ला माने बेरायनो नों मोजां मोनो मानोना ओ बेरायनानै माने एसे गोसोफ्राव बोरैबा ओ गाज्रि साननाय बा एसे मानि खस्थ' जुदि गोसोआव बेफोरो माने थानाय फोरा ओ बेफोरो माने बेरायनो थांबा खारोना ओ बेनि थाखाय आं माने दसे सम मोनबाथाय ओरैनो फ्रि सम मोनबाथाय माने बेरायनायखौ मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय बेरायनाय मोजां मोनो होनब दि ओ नोगोरफोर बायदि एकदम होंगो दोंगो गारि मथर बेफोरबायदियाव मोजां मोना एकदम ओ जाय जाय जायगायाव ओ सिरि निजोम एकदम गुसु बार सिउ सिउ ओ जेरै हाजोफोर बा बबाव बा ओ बिफांबारि ओ दैमा सेर बेफोराव उम माने बेरायहैनानै ओ दसे गोसोखौ गोजोन होनो माने मोजां मोनो आरो ।
औ नंगौ नंगौ थिगानो औ
नोंथां नोंथाङा नोंथाङाबो माबायदि ओ मोनो जेनेबा एक्सपिरियेन्स? बेयाव
औ आं मिथिगानो बिदिनो मो ओ बेरायनोलाय खोब मोजां मोनो फ्रि समाव बिदिनो बहाबा फिल्डफोर थायो जे गावबा गाव गामि बा अब्बा माबाफ्राव फिल्डफोर थानाय माने एसे आरामनो बेरायनो सुदेम बेलासि नि बार जानो थाखाय बेरायो आरो बेरायनायालाय मोजांआनो । खोब बेरायनायाबो बिदिनो फुंनि बार जानाय बेलासिनि बार जानाय खोब गोख्रोंबो लाखियो मानसिखौ ।
औ नंगौ नंगौ ।
ओरैनोथ' ओरैनो थाल्साय न' सिङाव फांखानि बार लास्लायस्लाय बेफोराव बेरायनाया खोब मोजांङानो मोन
औ देहाफोराबो राफोद जाना जायो माने गोसो राफोद मोनो आरो गावखौनो जुदि बायजोआव बेरायनानै बायदिनि बार जाबा ओ औ ।
ओरैनोथ' बेरायबाबो आं बेरायो बेरायनाया होमबाबो एसे एनै माने गावनि ओरैनो थाल्साय देहाखौ ओरैनो गोख्रों लाखिनो थाखाय माने एसे एनै एक्सारसाइस खालामो आरो बेलासिफोराव बिदिनो फिल्डआव थांनानै बेरायनानै माने
औ बिदिनो ओ औ । नोंथां आंबो बिदिनो बिदिनो ओ जुदि माने फ्राय माने जेबो खामानि गैयाब्ला माने सानफ्रामबो बै बेलासि समाव बा मोना बिलियाव ऐसे ओ खारनानै एक्सारसाइस खालामो आंबो माने एक्सारसाइस खालामनानै मोजां मोनो औ औ मान देहाफ्राबो एसे मोजां मोजां मोनो नालाय नंङाबा बोरैबा देहाया ओ गिलिर फिथायाइया बांलाङो थाबायनाय बा बहाबा थांनायफोराव खस्थ मोनो ओम बेनि थाखायनो औ एसे मोनाबिलियाव खारनानै एसे ओह गावखौनो एसे राफोद मोनहोनो थाखाय एक्सारसाइसफोर खालामो आरो
ओम ओम
औ
ओरै औ बुंलाय दे नोंथां बुंग्रो दे दे नोंथां
ओरैनो ओह नोंथाङा माने बिदि बेरायनायनि अनगायैबो बहाबा बा गोजान एसे गोजान गोजान जायगाफोराव बेरायबाय नामा आरो बेरायनानै नोंथाङा माबायदि बेयावहा माने मा होनगोन बेखौ एक्स पिरिनस मोननो हागोन बेखौ एसे फोरमायदो दे
थिगानो आं इदिनो गोजान जायगायाव बुंनो थांओब्ला एसे एनैखौलाय बेरायबाय बेरायनाया इदिनो खोब गोजोननाय मोनो आरोना जायगा गाव गावनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायबा खोब गोजोननाय मोनो मानोना बेयाव ओह बेलेग बेलेगनि बारहावाया बेलेग जोंनि बारहावाया बेलेग बेफोरबायदि खोब गोरोबि माबाबाबो सोमजियो नालाय
औ नंगौ
गावनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांना खोब गोजोननाय मोनो बेयाव गोबां बायदिसिना नु नुफेरि नुथाय बा नुफेरि जायगा बेफोरखौबो नुनो मोन मोनो लोगोसेनो बव बवबा बवबा जायगायाव बबावबा गोदान गोदान बिदिनो मन्दिरानो जा बा माबाफोर फार्कआनो जा बा काजिरङायानो जा बेफोरबायदि गोबां थायो नालाय बेफोरखौ नायना खोब मोजां मोनो आरो माने गाव गावनि जायगायाव गैयि हिसाबै
औ औ नंगौ
ओरैनो नोंथांङालाय खोब बेरायफेरबाय नामा गोजानाव
आंबो एसे बेरायदों बांद्राय बेरायाखै ओह गावनि रायजो दा आसाम रायजोआवनो ओह बेरायदों माखासे जायगाफोराव ओम जेरैहाय ओह बिदिनो काजिरंङा
औ
ओह हादोरारि ओह हाग्रामायाव ओमफ्राय लोगोसे जों ओह अरां ओह हाग्रामायाव ओह आरो ओरैजाय मानास हाग्रामा बेफोराव बेरायदों ओमफ्राय क'क्राझारफोराव थांदों। ओरैजाय जरहाटाव थांदों। ओम बेफोराव बेरायदों आरो खोब मोजां मोनो ओ बे हाग्रामाफोराव बेरायबा बेसे मोजां मोनो। मानोना जोङो जाय बुस्थुफोरखौ माखासे बिफां -लाइफां नुनो जोंनियाव नुनो मोनै माखासे बिफां -लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे जों जायफोर जिब जुनारखौ जोङो ओ। मबाइलाव एबा पिकसारावसो जोङो नुबाय थादोंमोन बैफोर जिब जुनारखौ औ जोङो मेगनजों खाथियाव नुहैनानै खोब गोजोननाय मोनो आरो। माने ओमफ्राय मोजां माने ओ बेखौ अनुभब खालामनो हायो आरो। बिनि दाथायफ्रा माबायदि महरा माबायदि जोङो बांसिन ओ। खाथियाव नुनानै ओ। हमदां हायो।
औ नंगौ नोंगौ हमदां हायो।
आरो ओ बिनि अनगायैबो एसे ओ आलादा रायजोआवबो बेरायदों जेरै ओ मेघालय, अरुनाचल आरो ओरैजाय वेस्ट बेंगल ओमफ्राय सिकिम खोब मोजां ओ बेदि अरुणचलाव होनबा थ' आरो ओ खोब मोजां गो -गोलोम बोथोराव जुदि थाङोब्ला जोंनियावथ' जोबोद गरम जायो जोंनि आसामाव।
अरुणाचलाव जुदि ग गरम बोथोराव थाङोबा खोब मोजां माने एखदम थान्दा बेरायनो ओ हाजो बायदिसिना खौ नुनानै माने गोसोआ एकदम ओरैबायदि गोजोननाय मोनो माखासे दुखु बा खस्थ ओ माबा मोनसे टेनसन ओ जाना थानायफोर बावगारो बावगोमालायो आरो औ बेेबाय बिदिनो आरो लोगोसे ओरैजाय सिक सिक्किमावबो बेबायदिनो स्किमाव माखासे बेबायदिनो हाजो ओ हाजोफोराव हाजोफोर सेर सेर बेरायनानै मोजां बांद्राय बेरायाखै थेवबो एसे बेरायदों स्किमाव माने गोबां बा माखासे बिसोरनि थानाय जानायफोर जों ओ मिथिना मोनो रायलायनानै माने माखासे बिसोरनि आबहावाफोरखौ जोंङो मिथिना मोनो आरो जों आबहावाया माबायदि आरो बिसोरनि आबहावा मा माबायदि बेखौ जों हमदां हायो आरो बेयाव जोंङो थांबा माने गोबां ओ आलादा हादोरनि मानसिफोरबो नुयो जों माने फैनाय बेरायनाय लोगो मोनो आरो औ बिसोरखौ आलादा जों नुनो मोनो
ओरैनोथ नोंथांङा आरो बिनि अनगायै फ्रि समाव नोंथांङा नफोराव एसे एनै आबादफोर मावनो मोजां मोनो ना मोना
आबादखौ आं खोब मोजां मोनो आबाद मावनो लोगोसे आरो बिबार बायदिसिना बिफां गायनोबो बिराद मोजां मोनो आं
औ-औ
औ
माव ओ बिदिनो गायो मोनफा मोननै नआव थाबा मैगंफोर एसे ओ गायो फोलाबायो ओमफाय आरो बिबारफोर गायो।
थिगानो बिबारफोरखौबो खोब गायनांगौसो जेरै बिबारफोरा समायना नुयो अब्लाबो गोसोफ्राबो गोजोननाय स समायना जायो।
नोंगौ नोङो ओ दसे जुदि नोङो गायनानै दिननि उनाव ओ बिबार बारनायनि उनाव नों दसे सम बेयाव जुदि हाबनानै जुदि नायगोमोयोबा माने गोसोखौ माने बिराद मोजां मोनो आरो बे समाव दसे दसे समब्ला-ब्लाबो। नोंथाङाबोथो जानांगौ ओ बेफोरखौ गायो। बा मैगं ओसे औ सेसे आबाद आबाद मावनायाव एसे एनै मावफायो
औ मावो ओं। ओहो जा एसे हायोे दे न'खराव एसे एनै हेफाजाब होयो ओरैनो थानायाव। इदिनो उम।
मोजां।
मैगं-थाइगं एसे एनै औ नंगौ। एसे एनै गायोबा गायफायो आरो खोब मुलाम्फाबो जायो गायनांगौसो बायनानै जास्लायस्लाय ओरैनो थास्लाय बेफोरखौ मावनांगौ। खोब मावसोयोबो जोंनि माख खासे मानसिफोराबो।
नंगौ नंगौ। माने ओ गावनि गाव मोनजानायजों लोगोसे जोङो ओ गरसे गरनै ओ बेखौ फाननानैबो जोङो खामायनो हाबाय। औ बेबायदि।
होमबा नोंथांजों रायलायना खोब गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ नोंथां आरो आंबो नोंथांजों माखासे मिथियै बाथ्राफोरख बुन जों रायलायनानै गोजोननाय मोन-मोनबाय।
खालामो उनफ्राव बेफोरबायदिनो सावरायफिनसै ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ मालाबा सम मोनोबा बिदिनो आरोबाव एसे गुवारै मोजाङै सावरायफिनबावनोस
उम जागोन दे आदसा होमबा ना नोंथां औ